हेलौ नोंथां हेलौ औ नोंथां
औ
ओं गिबियावनो दिनैनि बे बेलासेनि गोजोननायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय ओ दायो जोङो मिथिंगानि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों बेनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो इतसा जादों नामा?
औ आङो बुंगोन ओ ओ बिदिब्ला आं बुंनोसै नोंथां।
औ औ
जोंनि मिथिंगायाव सानथ्र'यायै दैमा दैसा हाजो हाला बिलो बिलोमा बिफां फां लाइफांजों बुंफबनाय
औ
जोंहा आसामा आसाम आसामा मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा सानस'याय मिथिंगानि मुवाजों आबुं जानानै दङ
ओ
ओ सानजा एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगानि ओ जि रानि आसामानो होनजागोन नोंथां
औ
मिथिंगानि गुवार बिखायाव थानाय माखासे जिब जुनारफोरा जादों मै मोसा मैदेर सियाल ओमफ्राय सैमा बेफोरनो आरो न'आव फिसिग्रा जुनार जेरै अमा बोरमा मोसौ मैसो बायदि बायदि जोंहा आसामनि बिखायाव सानथ्र'आायै बेसेन गोसा दंफांफोर दंफांफोर दंबावो बेफोरनो जाबाय साल सनालु गाम्बारि सिगुन थिथासाब खोदोम अदाल बायदि बायदि बायदि बेफोर दंफांफोरखौ दंफांजों जोङो न' लुनाय दंफांनि उन्दुग्रा सारफिला आरो दालां लुनाय हाबाफोराव बाहायो आरो
औ
बेफोर बिफांफोरनिफ्राय जोङो आइजें आइला फाननानै जोङो हाइजें आइला बानायनानै बेफोरखौ बेलेगाव फानहरनो हायो आरो नोंथां जों आरो बुंनो हाबावो सोमलि दंफांजों जोङो सल खाथि बानायो होनना मिथियो औवाजों लेखा बिलाइ बहि दिहुननायाव औवाफोरा गोबां मदद होयो आरो
ओ जोंहा मिथिंगायाव गोबां दाउफोर दङ बेनि गेजेराव दाउराय दाउमासार बाथ थ' दाउ धनेस दाउ मैना दाउथु दाउ दिग्ला दाउ दाबाम हांसो बायदि जाथोनि दाउ मोनो आरो नोंथां ओ बेनि गेजेराव जोंहा मुंदांखा सिन आसामनि जुनारा जादों थसेल' गं गोनां गान्दा ओ बेनि अनगायैबो जोंहा मैदेर मैदेरनि हाथाइखौ गानग्रा गहायनाफोर दानाय जायो होन्ना जों मिथियो आरो नोंथां ओ बे बे मिथिंगानि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ मिथिंगा होनानै होनोब्लाथ' जों मिथिखायो जोङो जोंनि सोरगिदिं जि थानाय बिफां लाइफां दावमा दाउसा जिब जिब जुनार बार आबहावा बे गासैखौबो जथायनानैसो मिथिंगा बुङो नालाय जोंनि बर' हारियाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिगानि सायाव सोनारनानै जाबोनायखाय दासिमहालागै जोङो मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जिउ खुंनाय जायो जों गासै बिथिङावबो नायो मिथिंगानि सायाव सोनारनानोय थानाय जायो नोंथांआ दानिसो बुलांबाय जे गोबां बेबादि दाम गोसा बिफांफोरखौ जोंनि आसामाव मोननाय जायो आरो बे बिफांफोरजों बेबायदि सखिफोर बानायनाय जायो आरो नायनो थांबा जों गोबां बेबायदि बुस्थुफोर जायफोरखौ जोङो गाव गावनि न'आव बाहायो ओ हदायबोनि जिउ खुंनायाव जोंनि बर'फोरा बाहायो बेफोरखौ जोङो जोंनि बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो औवानिफ्राय बानायनाय जायो बेफोरनो जोंनि गेजेरावहा बे मिथिंगायाजे जों जोबोर खाथि सोमोन्दो दोङो जोंनि बे बर' हारिजों जोङो मिथिनानोय मोननाय जायो मिथिंगानिफ्राय जोङो माबायदि जोङो जिउ खुंबोदों मिथिंगायाव थानानै होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंबाय बेबायदि बुस्थुफोर बानायो मा मा बानायो होननानै होनोब्ला जोङो औवानिफ्राय नायनो हागोन औवानिफ्राय जों बनायनाय नाय नायोब्ला जोङो गोबां जोंनि अरायबोनि जिउखौ खुंनो थाखाय ओ जोङो बेबायाददि औवाजोंनो बानायनाय जेखाइ खबाय खादा आरो संग्राय बेफोरखौ बाहायनानै जोङो जिउ खुंनाय जायो बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो मिथिंगाजों खा सोमोन्दो लाखिनाय जायो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि ओ उन्दुनो थाखाय जिखौ बिसिना होननानै बुंनाय जायो बेखौबो जोङो बिफांजोंनो बानायनाय जायो जायो जाया जोंनि थाखाय बेबायदि ओ जिरायनो थाखाय बा उन्दुनो थाखाय मोजां सुबिदाफोरखौ होयो आरो जोङो मिथिंगायावहा जों नायनो थाङोब्ला दै दैखौ मोननो हायो दै गैयाब्ला ब्लाथ' जोङो मानसिया थांनानै थानो हाया ओ दैआबो जोंनि थाखाय जोंनि जिवाव जोबोर मानसिनि देहायाव मानसिनियावल' नङा नाथाय गासै मिथिंगानोनो दैया गोनां बिफां लाइफां थांनोबो जिब जुनारनोबो बो आरो मानसिनोबो गासोयनोबो दावमा दावसा गासोयनोबो दैया माबायदि खामानि मावनानै होनोब्ला मानसिया बि लोंनानै थांनानै थायो बेबायनो बिफां लाइफांफोराबो दैखौ बोनानै बेबायादि मोजां सोमखोर समायना ओ बेबादि समायनायखौ जोंनि आसामाव बा जोंनि बुहुमाव लाबोयो। बियो आरो बेबायाददिनो मिथिंगानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंस'नो हाया। मिथिंगाया जोबोर समायना मिथिंगानि थाखायनो दिनै जोङो सुबुं बुं माहारिया थांनानै दोङो। जोंनि जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय जोङो गासैखौबो जोङो मिथिंगानि फ्रायनो दिहुनजोबनाय जायो मिथिंगानि बिफां लाइफां बिलाइ दाउमा दाउसा बिबारफोरखौ नायनानै जोङो बर' हारिया बेबायदि गान्नाय जोमनायबो दिहुनो बेयाव जों आवग्रि आगरफोरबो एरखाङो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ मिथिंगायाव जि मोननाय हा बेयावनो जोङो मैगं थाइगंफोर गायनानै फिथाइ सामथायाइफोर गायनानै जोङो जानानै थांनानै थायो बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो
औ औ औ बुंगोन नोंथां आङो फंनैसो बुंबावगोन ओ नि आसामनि दैमा दैसा बिलोफोराव गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाग्रा दार आरो आसामनि गोबां दैमाफोरखौ दैखौ जोङो दैनिफ्राय मोब्लिब गोहो दिह नायो आरो नोंथां
औ
ओ जोंहा ओ मिथिंगायारि ओ मिथिंगायाव ओ गारि मथर सालाय गोनां जायोब्ला बेफोरनि थाव पेट्रल डिजेल बेफोरखौ जोंनि आसामावनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ
ओ जोङो बुंनो हायो जों सुबुं माहारिया ओ मिथिंगायावनो थायो आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय नोंथाङा दानि बुंलांबाय अक्सिजेन लानानैसो थानानै दं ओ बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो ओ सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया आरो ओ जिब जुनार जिब जुनारा जादों मोनसे सम्पद जिब जुनार बुथारोब्ला ओ जोंहा सरखारनि सुथुर जायो होनना मिथियो
औ
ओ जों बुंनो हाबाव जोंहा आसामाव ओ जोबोर दैबाना जायो आरो बे दैबाना जानायजों ओ सुबुंफोरा गुबुन फारसे थांनो गोनां जायो जाहोनाव बिसोरनि थाग्रा न' जायगाफोरा दैजों थेर बेथेर सुस्रालांजोबो आरो बिदि जाथाया ओ आसामनि खना खनलायाव जायो आरो नोंथां ओ बिदि जाथाया माजुलिनि दैमा दैबिफोर जायगायाव सरनस्रायै खोना खोनानो आरो जों ओ बिदिनो जोंनि मिथिंगा एबा आब बया आबहावाया जोंहा ओ बांग्रिंबो जायो आरो सम सम ओ बे बांग्रिंआ ओ सुबुंफोरखौ दुखुहोयो जेरैहाय ओ न'बां ओ जाउनाव सुबुंफोरा ओ न' बायनानै आघाद जायो आरो खायफाफोरा ओ थैनोबो गोनां जायो आरो नोंथां आरो सरासनस्रायै जोंहा ओ टाउननि एबा नोगोरनि न'फोरखौ बांसिन सेफायनाय एबा गावस्रा होनायखौ जोङो बांसि नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जोंहा गामि ओन सोलनि ओ सुबुंफोरनि न' बांखौ ओ बारा एसे ओ सेफायनायखौ जोङो नुनो मोना। बार बारा। ओ मानोना गामिनि न'फ्रा एसेबो ओ ओ एसेबां बिल्डिं जाया आरो।
औ।
बेखिनियावनो आङो आंनिखो दोनथ'बाय नोंथां ओ नोंथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायफिनबावबाय।
नोंथाङा जेनेबा मिथिहोबाय जोंनि आसामाव बेबायदि दैबाना जायो आरो। बांग्रिफोरबो जायो बेफोर गासैबो मिथिंगानिनो ओ जाब्रबथाय बिखौ रावबो हमथानो हाया ओ बेबायदि जानाया ओ दानिल' नङा नाथाय गोदोनिफ्रायनो जाबोदों बेनिफ्राय जोङो रैखा माबायदि मोन नो हागोन होमब्ला गाव गावनो जोङो सांग्रां जानां गोन दिनै जोङो गोबां बेबायदि बिफांफोरखौ दानफायो आरो गोबां बेबायदि ओ जोंनि जायगाखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि अरनबारिफोरखौ फोजोबस्रांदों। जानो हागौ बेफोरनि जा-जाहोननि थाखायबो ओ बेबायदि जोंनि गेजेराव बांग्रिं जानाया बांलां दों दैबाना जानाया बांलांदों बेबादि जानो हागौ बेनिखाय जों बेफोर गासैखौबो होब थानो थाखाय गाव गावनो सांग्रां जानांगोन मिथिंगाखौ जोङो ओ बिनि दाय होनो हाया मानो होनब्ला मिथिंगा गैयाब्लाथ' जोङो रावबो ओ बे बुहुमाव थानाय मानसि जिब जुनार दावमा दावउसा रावबो थांनानै थानो हानाय नङा बेनिखाय बेफोर गासैबो मिथिंगानिनो बाहागो आरो बेनिफ्राय सांग्रां जानोब्ला बेनिफ्राय रैखाथि मोननोब्ला जों गाव गाव नो सांग्रां जानांगोन ओ जोङो नायनो थाङोब्ला दायो ओ मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय बा अरनबारिफोरखौ फोजो जोबस्रांनायनि थाखाय बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि थाखाय दिनै जोंनि बुहुमा बुहुमनाङैनो बेबायदि दुंखांनाया बारायदों। जोङो बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जों बयबो बेबायदि बिफां गायनायखौ जों गोसो होनांगोन। जोङो जोंनि मिथिंगाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय गोसो होनांगोन बेनिखाय ओ जोङो बेबायदि जोंनि गेजेराव जानाय जाब्रबथाय मिथिंगायारि जाब्रबथाय बेफोर गासैखौबो होब थानो थाखाय जोङो गाव गावनो सांग्रां जानांगोन आरो बेबायदि जों दानि जुगावथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ गोबां बेबायदि सोलोंथाइफोराव जोङो मोननो हायो उन्दैनि फ्रायनो थाखोसेनिफ्रायनो फरायनानै जोङो आबहावानि बागै फरायनो मोनो बेनिखाय जोङो सोलोंना नांगोन आरो बिफांफोरखौ गायनांगोन आरो गाव गावनो गावनि थाखाय सांग्रांथिखौ लाबोनांगोन आरो जाहाथे बेबादि मिथिंगायारि जाब्रबथायनि गेजेरजों सैनाङा औ दिनैनि जि सावरायनाय बेखौ जों बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसैदां औ। दे बिदिब्लालाय ना औ गोजोन्थों।